हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ।
अ नोंथाङा दा फ्रि नामा?
औ।
ओ आंजों सावरायफानो हागोनना दा?
औ।
आं दा सावरायनो लादों जोंनि ओनसोलनि सोरखारि फरायसालिमा फरायसालि आरो प्राइभेट फरायसालिनि सायाव आरो। ओहोम। ओ दा नोंथाङा माबायदि नुदों जोंनि ओनसोलनि सोरकारि फरायसालि फोरखौ ओमफ्राय आरो प्राइभेट फरायसालिखौ? एसे फोरमायना होदो।
प्राइभेट फरायसालि बा जोंनि सरकारि फरायसालि होनना बुङो जोंनि बर' मिडियामनि जोंनि फरायसालिनि जेंना बेखौ जों माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानायखौ जों नुबोबाय थादों जाहाते जोंनि सरकारि फरायसालिनि जिथु नोकि
माखासे फोरोंगिरिनि जेंना माखासे बिजाबनि जेंना माखासे जेंना जेंसिखौ जों बे समाव सरखारि फरायसालियाथ' नुबोबाय थादों बेबायदिनो जोंनि जिथुनोखि
फ्रयभेत इस्क स्कुल होननानै बुंबा जोङो दिनै माखासे सरकारि नङै फरायसालिखौ प्राइभेट होननानै बुंनाय जायो। नाथाय बैफोर फरायसालिफोराव माखासे रां लानानै एबा माखासे फिस लानानै मानलि फिस लानानै बिथांमोनखौ फरायहोनाय जायो बा फोरोंनाय जायो। औ बेफोरखो जोंनि दरकारै बा सरकारि नङै फरायसालि होननानै जिथुनिखि फारागखौ जोङो नायोब्ला दिनैनि दिनाव जुदि सरकारि स्कुलाव बिदि फरायनोब्ला जोङो माखासे जेंना जेंसिजों जों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो जोंनि बर' जोंनि मिडियामनि फरायसाफोरा बेखौ बुंनांगोन बुंनांगोन दे जोंनि माखासे फरायसालिफोर फोरोंगिरिनि जेंना
ओम
मोनसे फरायसालियाव एबा मोनसे मोनसे आयदायाव जेरै जोंनिया सोदोब मोनसे बुंफायो जायखि जों क्लास होननानै बुंनांगोन जे मोनसे आयदा जेरै जों बर' आयदा सानखान्थि आयदा आयदा साइन्स बेफोरबायदि जोंना गुबुन रोखोमनि आयदा थायो बे आयदाया जोंना हमना ला जोंना फराफारि हिसाबै जोंहा स्निटा स्निथा ना दथामोनलाय दना स्नि
ओ दथा जायो स्कुलाव।
दथाना दथा जोंहा बिजाबफोर जायोबा जोङो फरा फारि जायो नाथाय जोंहा दथा जुदि जोङो फराफारि दङब्ला नाथाय जोंनि गेजेराव मा जायो फोरोंगिरिफोरा सानैल' गाहाम जायो बा साथामल' जायो बेबायदि जोङो समस्या जों नुबाय थागोन जुदि जोङो जुदि बाथ थामल' जुदि सानैल' जुदि फोरोंगिरि जायोब्ला सानैल' जुदि फोरोंगिरिया दटा जुदि जोङो फारिखौ बोरै जों सानसेयाव फोरोंजोबनो हालायखो
औ
सानै फोरोंगिरिया बिसोर फोरोंजोबनो हाया नंगौ आं जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला हमना ला जोङो
हमना ला जोङो थाखो से थाखो नै थाखो थाम थाखो ब्रै थाखो बा
सिम थायो जेनाबा थाखो थामनि थाखोसेनि जोंना थाखाबायालागै जुदि फोरोंगिरियानो जुदि सानैल' जुदि जायोब्ला मोनसे सानैल' जुदि जायोब्ला हबा जुदि मोनसे
जुदि क्लासावनो एबा क्लास फाइभआवनो एबा थाखोबायावनो जुदि मोनबा जुदि जुदि मोन मोनबा जुदि बिजाब थायोबा जेनेबा मोनबा जुदि खरा थायोबा बे मोनबा बिजाबखौ बिजाबखौ थाखोबानायखौ फोरोंगिरि सानैया फोरोंनो ना बै थाखोसेनि फरायसाफोरखौ फोरोंगिरि स सानैया फोरोंनो बै ना थाखोथामनि फोर फरायसाफोरखौ फोरोंनो फोरोंनो हाया नंगौ
बे एखे लाइनाव नोथ औ' बे एखे लाइनाव मोननैल' क्लासखौ
लानो हायो फोरोंनो हायो फोरोंनो हायो ओंखायनो बाखि मोनथामा ओरैनो थानांगौ नोंगौ नोंथांखौ बुंनाया बाथ्राया आर बेनिखायनो जोंनि जिथुखि सरकारि फरायसालिनि जिथुिनाखि फरायसाफोर माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों होननानै आं सानो माखासे रोंनायनि बेलायाव माखासे रोंनो रोंनो गोनां दंब रोंनो एबा सोलोंनो गोनां माखासे जेंना जेंसि मोगा मोगि जाबोदों बे मोनसे जेंना जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालि बा फरायसाफोरनि थाखाय बे मोनसे दुखु गोनां जेंना नाथाय ज बेखौ बेखौ बुंबावनांगोन दि जिथुनाखि जोंहा
गेजेर फरायसालि होनना बुंनांगोन जायखौ नाइन टेन जायखौ बे नाइन, टेन नि जिथुनाखि नाइन, टेन एबा ओइट, सिक्स, सेभेन, ओइद, नाइन, टेन बे बेफोर गेजेर फरायसालिफोराव माखासे जों बिजाबनि जेंनाखौ जाबाय थानायखौ जोङो नुबाय थादों जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा माखासे जेंना जेंसिजों बिदिनो जों माखासे निउसफोरावबो जों माखासे ससियेलि व बेफोरबायदि जों माखासे बिजाबनि जु जेंना जों जाबाय थानाय जायनि जाहोनाव मोननै मोन थाम जुदि दान बारला मनानैबो फरायसाफोरा बिजाब मोनैखौ जों नुनो मोनदों। नंगौ जोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो डेभेलप जादोंब्लाबो जोंनि फरायसाफोरा पाक्कानि जादोंबाबो माखासे फरायसालिफ्रा मोजां डेभेलप जादोंबाबो नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे जेंनाफोरा दासिमबो दङ जेरै फोरोंगिरि जेंना बिजाबनि जेंना बिदिनो माखासे जेंनाफोरा जोंनि गेजेराव नुगासि नुजाथिदों नोंगोव जेंनाफ्रा फरायसालि होना बुंनांगोन प्रायबेथ फरायसालिफोरा माखासे गरजेनफ्रा दिनै बिफोर बायदि जेंनाजों मोगा - मोगि जानायखौ नुनानै जोंनि गारजेनफोरा माखासे जोंनि फरायसाफोर मााखासे सरकारा नोंनि फरायसालि होनना बुंनांगोन जायखो बेफोराव माने थिसननायखौ जों नुनो मोनदों थिसननायखौ जों नुनो मोन्दों माखासे फरायसाफोरखौ फरायहोदों दिनै प्राइभेट स्कुलाव रां खरसा खालामनानै। नाथाय प्राइभेट फरायसालियावबो जे नाथाय जोङो बिजाबनि आंखालखौ जों नुनो मोनबाय थादों नाथाय बिथांमोना बिजाबनि बिजाबनि नि जेंनाखौ
दा जिथुनाखि फरायसाफोरा पास जालांनानै पास जालांबाय जेनेबा क्लास नाइननि फरायसाया क्लास टेनाव थांबाय बैसोरनि बिजाबखौनो लाखिनानै गोदान फरायसाफोरनो बिजाबखौ होनाय जायो
औ' -औ'।
बेफोरबाय गोदान फरायसाफोरनो होनाय जायो बेफोरबायदिनो माखासे मिडियामनि जिथु जि सरकारि नङि फरायसालिनि जिनाखि जेंना बेफोरबायदिनो फोरोंगिरिफोरा माखासे बिदिनो सल्भ खालामबाय थादों नाथाय जोंनि सरकारि फरायसालियाव बेफोरबायदि माखासे बिजाबनि जेंनाफोरा नुजा नुजाथिबाय थादों जायनि जाहोनाव दिनै
जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोर होननानै जायखौ बुंनांगोन बिथांमोनाबो गोबां नाजाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों एबा माखासे होख्रावनायखौ खौ जों नु नुनो मोनदों सम -सम माखासे जोंनि जेंना जेंसिफोरखौ लानानै नोंगौ जोंनि माखासे फरायसालिफोरा दासिमबो सरकारि फरायसालिफोरा माने जोंनि जिथुखि बर' मिडियामनि गासैबो गोबां फरायसालिफोरानो दिनै सरकार जाबाय
सरकारि जाबाय नाथाय सरकारि जानायजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरा जयैनो जि बुंखाबाय जुदि आङो फोरोंगिरिनि आंखाल होननानै बुंनांगोन फोरोंगिरिनि आंखाल जानानै दं बा फराय अबेबा जुदि फराय अबेबा जुदि फरायसालियाव
मोननै, मोनथाम समयसा जायनि जाहोनाव फरायसानिबो समयस्या जानानै दं होननानै बै समाव बुंनांगोन अबेबा -अबेबा फरायसालिफोराव दिनै थैनायनि लामायाव जोङो नुनो मोन फरायसाफोरखौ दा बे समाव आं बुंगोन दे नोंथांखौ नोंथांमोननि थिं जनाखि जों बर' मिडियामनि फरायसालिनि जेंना एबा जोंनि फरायसालिनि जेंना माबायदियै सोलिदों नोंथांमोनथिं एबा दिनैनि दिनाव माबोरै थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों एबा जोंनि जिथुनिखि जोंनिथिं जिथुनाखि जानाय जेंना बे जानाय जा-जा-जाथायानो नोंथांमोनथिं सेम जानानै दं नामा?
ओ। खुनुबा सेमखौ बुंजायो थेवब्लाबो ओ जोंनिथिं बिदि बांसिन जेंनाया जों ओ ओ गुदि फरायसालियाव नुजादों आरो ओ जायनि जाहोनाव गुदि फरायसालियाव सानै गाहाम फोरोंगिरि थानायखौल नुदों आरो।
नोंगौ।
ओ प्राइभेट फरायसालि होनबा प्राइभेट फरायसालिया मानि थाखाय मोजां। होनोब्ला बेयाव गोबां टिचारफोर थायो आरो ओ मोनसे साबजेक्टनि थाखाय। साथाम साब्रै गाहाम टिचार थाखायो ओ सासेया मो सासे क्लासाव लायोबा सासे आलादा क्लासाव लाहैनो हायो बेबायदिनि बेब'स्था दं आरो प्राइभेट फरायसालियाव। ओ गर्मेनट। सोरखारि स्कुल लाव बुंनो थाङोब्ला मोनसे ओ आयदायाव। सासे गाहामल' फोरोंगिरि थानायखौ नुयो आरो जेनेबा सयथा। मोनद'। आयदा दंबा मोन-मोनद' आयदानि थाखाय ओ गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव। ओ सासे बा सानै बिदिल' थानाय नुदो नुयो आरो। बांसिनाव सानै फोरोंगिरि थानायखौ नुयो मोनसे आयदायाव। ओ बिनि थाखायनो। सोरखारि फरायसालियाव। ओ फरायनाया एसे उसुबिदाखौ नुुहरो आरो।
नंगौ।
प्राइभेट फरायसालिनि रुजुनायाव।
नंगौ जोंथिं आरो जिथुनिखि मोनसे जेंना जोंथिं सोमजिबाय थाबावदों जे माखासे बर' मिडियाम फरायसालिफोराव माखासे गुबुन हारिनि जायफोरा माने बर' राव रायलायनो रोङै
औ।
बेफोर माखासे सुबुंफोरा दिनै जोंनि खुंथायाव थानाय सोरखारफोरा जोंनि बर' र' मिडियाम नि पियर बर' मिडियाम फरायसालिफोराव एपइन्टमेन्ट होदोंबा फोरोंनो थाखाय बि थांमोनखौ थिसनलाय होदों जोंथिं-जोंथिं बेफोर बेबायदि सम याबा नोंथांनि एरियायावबो जादों नामा?
ओ जोंनि एरियायावथ' बेबायदि समसाया जायाखै माने गुबुन हारिनि बा गु बुन। रावारि सुबुंफोरखौ जोंनि ओनसोलाव फोरोंगिरि हिसाबै थिसुनाय जायाखै आरो।
नंगौ बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन।
मोजां जायाखै ओ गुबुन हारिनि बा गुबुन रावनि। सोलोंथाइ लानाय फोरोंगिरिखौ जोंनि बर' मिडियामनि। बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै थिसन्नाया ओ बेयाव। जोंनि फरायसायाबो सोलोंनो उसुबिदा जागोन आरो जाय फोरोंगिरि मावदों बेबो बो फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय असुबिदा जागोन आरो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा
गोबांखिनि बाथ्राखौ फोरमायदों आरो नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों नंगौ जुदि जोंङो बेफोरबायदि। जुदि समयसाया जोंनि गेजेराव दासिमबो जोङो दङ एबा बेबायदि जाबाय थायोबा जोंनि जिथुनाखि बर' मिडियामनि जेंनाय एबा जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बे थांनानै थागोन होनना नोंथाङा सानो नामा?
ओ बे ओ बर' हारिनि ओं। हारिमु हाद ओ बेफोरखौ लासैनो ओ खमायलांनायखौ नुगोन आरो जोङो गुबुन हारिनि फोरोंगिरिफोरखौ थिस'नोब्ला।
नोंगौ नोंथां जुदि जोंनि हारिनि जिथुनाखि राव हारिमु बेफोर हांखो एबा जोंनि रावखौ बेलेग एबा गुबुन हारिया एबा गुबुन खुंथायाव थानाय सोरखारफोरा खोमानो सानदोंमोन। मानोना जोंनि रावखौ फोजोब बुंनो सानदों होनना नोंथाङा सानदों नामा?